थां खुलुमबाय
औ नोंथां सानजौफुनि खामफोर जाखांबाय नामा खाजाफोर नोंथां
औ नोंथां आङो फुंनि जाबाय सानजौफुनि जायाखै नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांजों एसे रायज्लायनो बा एसे ओ सोंलु सोंनायदोंमोन नोंथांनाव नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथां ओरैनो दंब्ला
औ नोंथां हागोन नोंथां मा सोंगोन दे सों जागोन औ नोंथां सोंजागोन
ओ नोंथाङा दा जोंनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां दा जोङो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला गासैबो ओ जानाखि सुबुंफोरानो बा सुबुं माहारियानो गावनि लाजिनायखौ खोबथिनो थाखाय जि जोम गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ दा जेरैहाय जोंनिया हारि लाना हारि बा ओ कि गुबुन हारि लाना हारि माने गुबुन गुबुन गाननाय जोमनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां नंगौना औ थिग बेबायदिहायनो जोंनिया ओ जानोकि बर' हारिनि होनना बुङोब्ला बर' हारियाव जोंनिया दख'ना दं गामसा दङ आर'नाय दोङो आरो ना आरो जोंनिया ओ बेनि उनावहाय असमिया हारिनियाबो गावनिनो रोङो मनिपुरि हारिनिबो गावनि जेनेबा गुबुन गुबुन हारिया गुबुन गुबुन माने गावबा गावनि आंगो गानग्रा जोमग्रा बा ओ गाननाय सिजोमखौ जों नुनो मोनो आरो दा औ दा जोङो गाननाय जोमनायखौ ओ बैफोर जि जोमखौ जोङो जोंनि जानि कि बर' हारिनि बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि आइजोफोरा बैफोर जि जोमखौ माने खुननिफ्राय खुन्दुं थुननानै बै खुन्दुंखौ लुनानै हाय ओ जि ओ दानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना गावनि आखायजोंनो आरो बैफोर जिफोर बैफोर जिफोरखौ जोङो हाथाय गलाफोराव जोङो गोबां पेसेनट होनानै जोङो बा फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ थिग बे बेबायदि जों बागै बुंनो थाङोब्ला बेफोर गाननाय जोमनायखौ माने जों नुनो मोनो आरो। आरो आथिखालाव ओंखारनाय बैफोर जिन्स ओ गस्ला बेफोरखौ जों माने ओ आथिखालनि गोनोखोआरि मुगानि मिचि गोबां बेबायदिहाय जि जोम लुनायखौ बा रानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
जिथुनोखि हिसान बै हिसानफोराबो ओ जानोखि दंफां ओ जानोखि मिसिनारि मिसिनारि मुवा जोङो जि दानायखौ जों नुनो मोनो आरोना जा माने बै हिसाना बै हिसानाबो मिचिंनि ओंखारबाय जिहेतु नंगौना नोंथां?
औ थिग बेबायदिहायनो औ थिग बेबायदिहायनो जोङो खुन्दुंजों जि दानायखौ जों नुनो मोनो खुन्दुङाबो जोंनिया पलिस्टारनि खुन्दुं थायो माथानि खुन्दुं थायो बेबायदि आरो। आरो बैफोर जेरैबा जोंनिया दख'ना दख'नायाव जोंनिया जिथुनोखि आगर एरो बैफोर आगरफोरा माने जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बा मिथिंगानिजों जोङो मिथिंगारि थासारिजों जोङो नुनाय बैफोर माने ओ आगरफोर आरो दा थिग बेबायदिनो जोंनिया दङ औ जोंनिया दङ हाजो आगर फारौ मेगन आगर, दाउथुब आगर, लाव बेगर आगर बा जोंनिया बेसर बिबार आगर बेबायदि आगरफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
दा बैफोर आगरफोरखौनो गावनि आखाइ गावनि मेगनजों नायनानै गावनि आखाइजोंनो ओ आगर एरनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना बा आगर एरनानै माने जानिखि आ बायदिसिना ओ दख'नाफोरावहाय आगर एरनायखौ जों नुनो मोनसै दा ओ बैफोरखौनो हाबावो ओ जेरैहाय जायनिया गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला ओ जोंनिया जेरैहाय बुंनो हायोदि जिथुनिखि ओ जा मदार्न जुगाव बा गोनोखोआरि मुगायाव हाय जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जिन्स लंपेन्ट जुथा बायदिखौ जोङो अबेनिफ्राय मोनो अबेनिफ्राय मोनो होनोबा बा जोङो अबेनिफ्राय बेफोरखौ जोङो गाननो सिखायदों होनना बुङोबा जिथुनिखि जोंनि भारत हादराव इंराजनि खान्थि सोलिदोंमोन बै समनि फ्रायनो लंपेन्ट गाननाय कट गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबायदिहायनो जोंहा गाननाय जोमनाय होनो गोबां रोखोमनि गुबुन हाजार हाजार रो खोमनि जोङो गाननाय जोमनाय नुनो मोनो बा हाइ-हारिसानि गाननाय जोमनाय जोङो नुनो मोनो आरो ना।
औ औ
बेबायदिहायनो ओ जोङो ओ बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय बा बायदिसिना जोङो ओ नुनो मोनो आरो ओ बेनि उनावहाय जोंहा आ जेरैहाय बैफोर गान्नाय जोमनायखौनो फालांगि महरावबो बाहायनाय नुनो मोनो सोर खौबा सोरखौबा आरो ना बैफोरखौ फाननानैबो जेरैहाय जोंना दङ दख'ना फाननाय जोंनि जिथुनाखि आं नुनो मोनो जोङो रङियाव माने गेदेरथार हल सेलार दख'ना फाननाय जों नुनो मोनो बिसोरबो माने जा फुंसार जानो हादों आरो दख'ना फाननानैनो।
दख'नायानो जायखि जाया बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आरो जेरै बाज मा होनगोन बै नामा बाजै फेसन होननाय मोनसे गला दोङो रंङियायावहाय बै बाजै फेसन माने गोबां रोखोमनि दख'ना फाथो पातनि दख'ना नायनो ना ना माथानि दख'ना नायनो बे माने पलिस्टारनि दख'ना ना जेखि जाया जा दखान नांगौ औ दाइनजि रोजा गुजि रोजा से लाख बेबायादि माने गोबां लाख लाख माने बेसेन गोनां आं दख'ना फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां नंगौ
दा थिग बेबायदिहायनो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन जि जोम गाननायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथांङाबो एसे जि जोमनि बागै बागै एसे फोरमायना होबावदो
औ नोंथां दा बुंनो थाङोब्लाथ' बयहाबो गारि हारियानो गावबा गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेबायदिनो दंखायो आरो ना गावबा गाव ट्रेडिसनेल ड्रेस
औ
जेरै बर' हारियाबो दंङो दख'ना गामसा आर'नाइ फास्रा रेगेरेगां बेबायदिनो आरो ना गोबां रोखोमनि जोङो दा मणिपुरिया। पुरि ड्रेस जेरै गानग्रा जोमग्रा दङ नागाफोरनिया नागानि गानग्रा जोमग्रा राभाफोरहा दङ एसामिस फोरनिया जेरै मा होनो बेखौ ओ मेख्ला सादर दङ बेबायदिनो आरोना दा बुहुमाव जे बेसेबां हारि हारिसा दङ बा बेसेबां ओ हादोरफोर दं बेनि गोबाङानो गावबा गावनि गाननाय जोमनाय गावबा गावनि जानाय लोंनाय गावबा गाव हारिमु नुदों आरोना नोंथां दा जों बुंनो थाङोब्ला गावबा गावनि जिहेतु गावबा गावनि ट्रेडिसनेल दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेजोंसो सिनाय हायो आरोना नोंथां बे मा हारिनि बे मा हादोरनि सुबुं बेफोरखौ जेरै दा बुंनो थाङोब्ला इउरपनि मानसिफोरा गोबाङानो ओ जिन्स लंपेन्ट बा कट बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय मा दानिया फेसन फेसनफोराव बांसिन बिसोरो वेस्टार्न काउट्रिफोरनिखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरोना जोंनि इण्डियानिया जेरै सारि दोङो ओमफ्राय बेखौ मा होनो घाग्रा दोङो कुरता बेफोरबायदि जोंनि इण्डियानि आरोना बेफोरो
औ
जेब्ला जोंखौ ब्रिटिशफोरा जोंखौ गादबनानै दोनफैदोंमोन जेब्ला भारतआ ब्रिटिशफोरनि सिङाव दंमोन अब्ला बे समाव जोंनि भारत हादरावबो बिदिनो जिन्स लमपेन गाननाय जन्था गाननाय बेफोरो सोलिदोंमोन आरो न'
औ नंगौ
औ जोंनिे जों आगोलथ' बेफोरबायदि गाननाय गैयामोन नाथाय जेब्ला ब्रिटिसफोरा जोंनि हादरखौ मा होनो सासन खालामदोंमोन अब्ला जोंनियाव बेफोरो गोहोम खोलैदोंमोन आरो ना गाननाय जोमनायाव
औ
औ जेरै जोंनियाव गस्ला गाननाय बेफोरबायदि नेमफोर गैयामोन बिसोरनि हादोरावसो बिदि थान्दा जायो नालाय बिसिनो जनथा मोजा बेफोरबायदि बाहायनाय दंमोन आरो नाथाय जोंनियाव हादोरा जोंनि हादराव बांसिनानो गरम जायो नालाय बिदुङाबो बारा बे ओमफ्राय जोंनियाव बेफोरबायदि बाहायनाय बारा गैयामोन सुइटारफोर माने मा होनो बे कथ सट बाहायनाय बारा गैया गैयामोन आरोना
औ
दा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुङानो गामसा गानो। बा ओ मा होनो बे खौगावबा गाव हारियानो गावबा गावनि दानाय लुनाय दङ बा जोंनि बर'ओ आइजोफोरा गावबा गाव न'आव सि खुनदुं लुनानै फार्स्टावनो गिबियाव लाथा एमफौ बुङो बेखौ आमलावरि लाथा एमफौ बेनिफ्राय बेखौ। फिसिनानै बिनिफ्राय इ जि मा होनो बेखौ फिथोब फिथोबनिफ्राय खुनदुं लुनानै बा बेयाव बायदिसिनानि रोखोमनि गाबहोनानै। बेफोरखौ खुनदुं लुनानै बेफोरखौ सि दानानै गावब गावनो न'आव सि दानानै ओ आ ओ बिदिनो मोजां आगर बा बायदि रोखोमनि समायना आगरफोरजों एरफबनानै समायखांहा गावबा गाव दाना‌ लायोमोन आरोना नोंथां। नोंथां गावबाागाव न'आव दाना लानानै बेखौनो बायदिसिना बेफार फालांगि बा सोरबा आलासि दुलासि फैयोब्ला बायदिसिना फुजा फाथाल बा हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै गोबां आ खामायोमोन बा गावनि नांगौखौ बेजोंनो माने सुफुंनानै लायोमोन आरोना ओ
औ नंगौ थारैनो थारैनो ओ
ओ दा जोंनिया दानाय लुनायाव जोंनि बर' आइजोफोरा गोबाङानो आखा फाखा नालाय आं आथिखालाव आथिखालावसो गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदिखौ दानो लोंनाय दानाय लुनायखौ रोंनो थांला आरो ना
औ सिख्लाफोरा रोङाबा
औ दानिया रोंला गोबाङानो सोलोंना लानो नागिरा नाथाय बे ओ खौ सोलोंनाया जोबोद गोनां बेफोर मोनसे स्किल बा ओ बेफोरखौ सोलोंनाया जोबोद गोनां आरो ना आथिखाल बेफोरनि बागैबो एसे सोलोंथाइ बा मा होनो बेखौ फरायसालिफोराव बेफोरनि जि दानाय लुनायनि बागै फोरोङोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरोना औ गावबा गावनो न'आव दानानै बेबायदिनो गावनि नांगौखौ बा गावनि जि जोमखौ दानानै ओ होननि बागै होनोब्ला जोबोद मुलाम्फानि ओ गोबां जायगायावनो बा बेफोरखौ गावबा गाव न'वाव दाना लानो रोङोब्ला बेफोरखौ माने बुरजा बिबाङाव दानानै हाथाय बाजाराव फानहैयोबा। बेजोंनो गोबां रां खामायनो हायो आरोना न'खर संसारनि थाखाय
अ
दानिया जेरै आसामा मा होनो बेखौ इन्दि मुगानि इन्दि जिनि थाखाय जोबोद। मानो मुंदांखा इन्दि जि ओमफ्राय गोबां माने इन्दि जिनि इन्दि सिनि जिथु हिनि बियो जोबोद दामि आरो ना
ओम ओम ओ
दानिया बेफोरखौ बारा मोननाय जाला दानिया दुुब्लिकेटसो मोनो बांसिनानो न' हाथाय बाजारावहाय नाथाय आगोलनि जि जोमा जोबोद माबामोन आरो खुवालितियाबो हायमोन मोजांमोन आरो जिनि तिमाबो अरिजिनेलमोन दानियाथ' गोबां रोखोमनि मा होन बेखौ पलिसा फोर बायदिसिना खुन्दुंफोर ओंखारनाय नुनो मोनबाय जों नाओ
औ।
बेफोरनिबो जिया बारा मोजां जाया आरो ना गाननायावबो नाथाय इन्दि जिनि हिया गाननायाव थान्दा गरम बोथोराव थान्दा जायो आरो गोजां बोथोराव ओ गुदुं मोनहैयो आरोना बेफोरबादि औ बेबायदिनो जोंनिया सा सानजा भारताव गोबाङानो हारि हा हारिसाफोरानो गावबा गावनो गाननाय जोमनाय जि जोम गावबागाव समायना रमायना आगर सागर एरनानै सोरजिहोना लादों। दा बेफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनाया जोंनिनो बिबान आरो ना जुदि बेखौ जोङो उन्दै बा इयुन जोलैनि फिउचारनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोरोङोब्ला बेफोरनि बागै एसे नलेज होयोब्ला बेफोरखौ फोथांना लाखिनो हागोन नाथाय आथिखालाव गोबाङानो बेफोरखौ बेफोरनि सि दानायफोरनि सायाव बारा गोसो होया आथिखालाव गामि ओनसोलावबो बारा दानो नुनो मोनला। नाथाय आगोलो गोबां जों उन्दै उन्दैबा जोंनि आइ आफा बा गामि ओनसोलाव आबै आबौमोनखौ गोबां गावबा गाव न'आव हिसान गावबा गावनि न'आवनो हिसान थानाय नुनो मोनोमोन आरो ना दानाय लुनाय।
उम उम
ज' ज' खुन्दुं खुन्दुं बायनानै बा थावख्रि लुनानै सि दायोमोन गोबाङानो गोबाङानो इन्दि एम्फौ फिसियोमोन नाथाय आथिखालाव एसे खमायनायखौ नुनो मोनबाय जों न खमायलांनाय
औ
दानिया ए लाथा एमफौ फिसिनोबो ओ बिसोरनो आदार होनो थाखाय जिथु इन्दि बिफां बेफोरखौबो बारा नुनो मोनला। नाथाय आगोल बांसिन मोनोमोन नालाय बेनिखायनो ओ फिसिनायावबो एसे माने हेफाजाब मोनोमोन आदार बुथुमनो थाखाय दानिया बेफोरखौ बेफोरनि आदार बुथुमनो थाखाय गोबां बिफां लाइफांफोरखौनो नागिरनानै मोननो थाङा जाबाय आदारफोरखौ बिनि थाखाय खायसे खायसे फिसिनोबो गारबाय बा जि दानाय जोमनायखौबो खायसे खायसे दानो गारबाय। गोबाङानो
औ
थ' नोंथां जोंनिया टाइमाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां
औ गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां